हेलौ खोनादोंना नोंथां? औ खोनादों दे।
खोनादों नोंथां खोनादों।
आं कल हरदोंमोन ओमफ्राय औ औ आं कल हरनायनि खारना जाबाय नोंथाङा नोंथांजों माने ओरैनो थास्लायस्लाय रायलायनो होननानै हरदोंमोन। नोंथाङा माबाफोर कुइसन सोंनो हागोन आंनाव।
सोंनायथ' आ ङो हायो नालाय आङो सोलांबाय थानोसै नोंथाङा फिननाय होबाय थाबानो जाबाय।
जागोन जागोन।
जागोन औ ओमफ्राय नोंथां
औ
जोंनि बर' हारियाव
औ
ओ बांसिन जाजानाय ओंख्रि होनबा ओ अनला दाउ, नारजि अमा, सबाय दाउ बेनोसै नङा होनबा?
औ।
औ ओमफ्राय नोंथाङा अनलाजों दाउखौ बोरै संनाय जायो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां, हागोन ‌।
औ दे फोरमायलांदो नोंथां।
अब्ला आं फोरमायलांनोसै।
औ देनो।
ओ खोथाया जाहैबाय अनला ओंख्रि होनोबाथ' जोंनि हारिनि मोनसे जोबोद गोथाव ओंख्रि जाहैबाय बे दा बयनिबो फेभारेट जाबाय बियो। आं दा बुंलांनोसै अनला ओंख्रिखौ माबोरैहाय संनाय जायो दा अनला ओंख्रि संनाय होनोबा गिबियावनो जोङो अन जायखौ जोङो माइरंनिफ्राय देनानै लानाय जायो दा माइरंआबो जोंनिया गुबुन-गुबुन रोखोमनि थाबाय हमनानै ला बिदिनो जोसा थाबाय फरिमल थाबाय ओमफ्राय बिदिनो गुबुन-गुबुन माइनि माइरं थाहैबाय दा बेयावनो जोङो जोसा बा बेफोरबायदि इसे मोदोमनाय गोनां माइरंनिखौ सङोब्ला गोथावसिन जायो दा गिबियावनो जोङो माइ रंखौ ओ देनानै लागोरनाय जायो दा देनाय खारनाबो जाहैबाय सोरबा सोरबा ग्रेन्डार मिसिन आजिखालि ग्रेन्दार मिसिनथ' ओंखारबाय नालाय दा ग्रेन्दार मिसिनाव देयो आरोखि। ओमफ्राय बिनि उनाव दा सोरबा सो रबा उवालाव देयो उवाल गाहेन बर'नि देग्रा मोनसे गोदोनिफ्राय नो बाहायबाय थानाय बेयो मोनसे देग्रा जाहैबाय दा उवालाव दैेयोब्ला मोजां जायो ओमफ्राय थावनायखौबो गोथावसिन मोनो होननानै खोनानो मोनो। ओमफ्राय दा अनखौ जोङो बिदिनो माइरंखौ देनानै लाग्रोखांबाय फास्टआवनो माइरंखौ देनो थाखाय जों माइरंखौ सोमग्रोनानै लाग्रोनांगौ जायो हमनानै ला‌ बेयाव नैजि थामजि मिनिटसो सोमनानै लाग्रोखांनायनि उनाव ओ माइरंखौ रानहोखांबाथाय माने माइरङा गेब्लेनायाव एसे मोजांसिन जायो आरो ओमफ्राय दा बेखौ बिदिनो दसे रानस्रो होनानै देबाय देखांनायनि उनाव अन जाबाय। दा अनखौ आरोबाव सोरबा सोरबा माने अनलाखौ इसे रोजा आरो गोबा जानो लुगैयो दा गोबा जायोबा बे सालिनानै लाग गुरैबा मोजां जायो। मिहि खालामनानै लाग्रोयोबा आरोखि दा बेनि उनाव बिदिनो सालिनानै लाखांनायनि उनाव जोङो उम सालिखांबाय बेनि उनाव जों दा बेदरजों जायो खायफाया आरो खायफाया मेवा माने गोलोम बोथोराव औवानिफ्राय जि मोननाय मेवाइ बे मेवाइजों जायो आरो बे अनलाखौ दा बे मेवायावनो जोङो दाउ बेदरबो होफानो हायो। दाउ बेदर होफायोब्ला आरोसिन गोथावसिन मोनबावो आरो बिदिनो खाय आफाया अनलाखौ अमा बेदर गोरानफोरजों जायो। दा स्पिसियेलि बे अनलाखौ जोंनि हाथासुनि हाबायावबो बाहायनाय जायो। दा अनलाखौ संनो थाखाय जोङो फार्स्टआवनो बिदिनो ओ बेदरखौ बेदरजों सङोब्ला बेदरखौ जोबोद मोजाङै बिनो फ्राय खालामनानै लाग्रोनांगौ आरो फ्राय खालामनानै लाखांनायनि उनाव जोङो मा खालामो जेब्ला बेदरा फ्राय जाबाय फ्राय जाखांनायनि उनाव जोङो दै होनानै बे बेदरखौ मोनहोग्रोनाय जायो बेनि उनाव जोङो अनलाखौ दै गुदुंबा दै एसे दुंब्रु दाव होनानै आगोल मोजाङैनो गलायनानै लाग्रोनांगौ बेनि उनाव गलायनानै ला होखांनायनि उनाव जोङो बेदरा जेब्ला दैया एसे रानस्रोहांबाय अब्ला जोङो दै आरो खनसे हरबावनानै नै बे जोंनि जि माइरं अन गुन्दै गलायनानै लानाय बे गलायनानै लानायखौबो होसननांगौ बेनि उनाव जोङो बेदरावनो बेदरखौ फोमोननायावनो बेाव जोङो सामब्राम फानलौ नांगौ बायदि संख्रि। आरो मस्ला मस्लिखौबो होनानै लाखाबाय माने टेस्टआ गोथावसिन जानायनि थाखाय दा थिग बेबायदिनो आरोबाव जोङो बिदि फोमोननानै लाखांनायनि उनाव जोङो जेब्ला अनलाखौ होसनबाय अनलायाथ' आरो माइरङाथ' आरो अन गुन्दै नालाय बांद्राय गोबाव। गोबाव नांलाया थाब जेब्ला होसनबाय होसनखांनायनि उनाव हमनानै ला जि मिनिट बा नैजि मिनिटसोनि उनाव ग्लब ग्लब ग्लब गोदौहो। ग्लप ग्लप गोदौवयो। गोदौबाय थानाय समाव जोङो मा खालामो जों खारै बे खारै होननानै बुङो। बे खारै होननानै बुंनाय जि जोंनि मोनसे गोखै गोबाब बे गोबाब खारैखौ जोङो अनलायाव होयो माने जाहाथे दे अनलानि जि टेस्ट अननि जि टेस्ट बे मिलौनाया फैनायनि थाखाय थाखाय नैबे खारैखौ होनाय जायो आरोखि। दा बेखौ होबाय ग्लब ग्लब गोदौबाय थानायाव हबा खारैखौ होनाय लोगो लोगोनो मा जायो जोंनिया खालाराबो एसे ओ खारैनि खालारा फैयो आरोखि, नुनायावबो जों जोबोद मोजां मोनो। बेबायदिनो अनलाखौ संनाय जायो आरोखि। दा नोंथाङा बुजिबाय खोमा? ओमफ्राय माबाफोर
नोंथां बुजिबाय ओ नोंथांमोननि गामियाव मा मा बिफां नुनो मोनो एसे फोरमायना होदो नोंथां
बिफां बिफांफोर होनोबाथ' गामियारि हिसाबै गोबां बिफां थायो। दा टाउन सहराव बुं नो थाङोब्ला जोङो बिफां-लाइफांखौनो नुनो मोननाय जाला आजिखालिनि जुगाव। मानो होनोब्ला सुबुं अनजिमाया बांबोनाय लोगो लोगोनो गासैबो दंफां-लाइफांनि हारा खमायलांबाय माबोरै खमाय खो होनोब्ला सुबुं अनजिमाया बांनाय लोगो-लोगोनो बेयाव गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रि न'फोर थिग बेबादिनो ओ सुबुं अनजिमाया बांनाय लोगो लोगोनो जोङो नांगौनिफ्राय नांगौ जोंनो हाफोरखौ नांगौ खालि हाफोरखौ नांगौ जायो दा बैफोर हा खालिफोराव थानाय जि दंफां लाइफांफोर बे दंफां लाइफांफोरखौ दानफायनानै जों मा खालामखो आजिखालिनि जुगाव गोदा गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रिफोर फसंबाय जाय जोंनि आबहावाखौ दा एसे सोलायहोदों। दा गामियारि हिसाबै दंफां लाइफांफ्रा दा दंसिनो जोंनि गामियारियाव आ दंफां लाइफां बुङोब्ला जोंङो गोबां नुनो मोनो थिग बेबायदिनो गामियारि ओनसोलाव गुबैयै गाम्बारि बिफां, ओमफ्राय बिदिनो थाइजौ बिफां, सिगुन बिफां होनो बिदिनो दङ जोंनिया गोबां बिफांफोर दंबावो जेरै- स्पिसेयेलि गामियारि ओनसलाव गय गय बागानफोरखौ नुनो मोननाय जायो गइयाबो रोखोमसे बिफां जाहैबाय बेफोरबायदि आरो नोंथां
आं माबा मोनसे सोंबावनो एसे गोसो जानानै दङ
औ दे सों दे
ओ गाम्बारि फिफां आरो सिगुन फिफाङा देरनो ओ बेसेबां सम लायो?
गाम्बारि फिफां आरो सिगुन बिफाङा देरनो सम लायो लानाया दा बेखौ जोङो गुबै गाहायै जोङो बिफां लाइफां गायोबा जोङो अखा हायैनि सिगां जेब्ला एप्रिलाव अखा हाजेननो हमो बे अखा हाजेननो हमनायनि सिगां जोङो बिफां लाइफांखौ गायोब्ला मोजांसिन जायो। दा जोङो गाम्बारि फिफां आरो सिगुन फिफांफोरखौ गायखांनायनि उनाव मोजाङै जुदि बेखौ जथ्न' लालांबाय थायोब्ला जोथोन लालांबाय थायोब्ला दा बे गाम्बारि बिफां, सिगुन बिफां खमैबो जि बोसोर आरो जिबा बोसोर माने जिनिफ्राय जिबा बोसोरसिमहा ला गै मोजाङै देरो माने जोङो बेखौ जोंनो नांगौ बेसेबां खामानियाव बाहायनो हानायसिबां देरो आरोखि नोंथां
औ नोंथां नोंथांनि फ्राय बेफोर ओ मिथिनो गोनां खोथाफोरखौ मिथिनानै जोबोद मोजां मोनो नोंथां
औ नोंथां औ औ
औ आरोबाव मोनसे फिसा ओ सोंथि सोंनो लुबैदों
अ दे सों दे नोंथां
ओ दैमा आरो दैसानि गेजेराव मा फाराग दं नोंथां?
दै दैमा आरो दैसानि गेजेराव फारागथि होननानै बुङोब्ला बेबादिनो जोङो नुनो मोनो पिसेलि दैमाया जोंनिया ओ मोनसे फुंखानिफ्राय ओंखारबोनाय दा फुंखानिफ्राय ओंख ओंखारबोनाय हिसाबै जोंनिया दैमा हिसाबै बा गुबुन गुबुन फुंखाफोर थाबोयो जेरै जों दैमायाव माब्लाबाबो रेगा जलाङा होननायफोर बाथ्रायाव जों खोनानो मोनो माने दैमायाव माखासे फुंखाफोरनिफ्राय बेबायदिनो फुंखा फुंखा लायै लायै जमा जाबोयै जाबोयै मोनसे दैमानि महर मोनो दा दैमानिख्रुइ जोंनिया दैसाया फिसासिन जायो जाय दैमानिफ्राय जोंनिया निज जोरा जोङो बबेबा ओ दैमा बोहैनायावनो मोनसे सिंखावलांनाय लामा लानानै मोनसे दैसानि महर मोनहैयो आरोखि दा बेखिनिखौनो आं नोंथांनो फोरमायबाय
औ नोंथांजों रायलायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां ओ मिथिनो गोनां खोथाफोरबो मिथिबाय
दायो नोंथाङा मालाबाफोर माबाफोर सोंथि ओ सोंनोबा एबा रायलायनो गोसोबा ओ रायलायजागोन नोंथां जोबोद मोजां मोनदों नोंथांजों रायलायनानै
जागोन नोंथां। दा आंबो नोंथांनो फोरमायनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय अब्ला जोंना दोनथनोसै होनबा नोंथां
औ दे दोनथनोसै दे नोंथां दे
औ दे
औ दे